हेल'
हेलौ
हेल' खोनादोंना औ खोनादों आङो दा ओरैनो दङ न'आवनो दंफ'यो दासान्दि माबाफोर बाथ्रा सावरायनो नामा?
हेल'
हेल' फायलायनो हागोन औ आ
हेल'
हेल औ खोनादोंथ'
नोंनिखौ खोनाबायाखै बारा मोजाङै
बारा मोजां
नोंथांमोननाव
नोंथांमोननाव फुटबलखौ गेलेयोना?
गामियैनो गेलेयो ना गुबुन क्लाबफोरजों गेलेयो
फसन गेलेयो गामिया
बारा मोजां
बारा मोजाङै फैयाखै नोंथांनि सावना गियावनो दं मा
अ
अ
मोजांथार
मोजांथारना मालाबाफोर मेचफोर गेलेबायना
हेल'
हेल' गेलेबोबाय सिगाङाव गोबावनो
अ
अ खोनादोंना? खोनादों औ खोनादों। ओरैनो मोनबेसे टिमजों गेलेफेरखो? अ
देग्लायनिफ्रायसो जुरिदों ना गोजा- गोबावनिफ्रायनो गेलेबोबाय थाखानाय
गोबावसोलनाया फैसाखौ मोननाय नंलां ओम गोबाव जाबायना गेलनाया
ओ
अ
जोंनियावबो दङ। जोबोद मो
जोबोद मोजां गेलेनाया
आङो गे
आङो गेलेनायखौ बाद होथ'बाय।
देहायाबो एसे
सिगां समफोराव गेलेनानै एसे उसुबिदा जाबाय। ओम बेखायनो आं दा गेलेनायखौ दोनथ'बाय आरोना
नोंथांमोननाव प्रेकटिस खालामनाया सोलिगासिनो दं नामा?
खोनादोंना? नोंनि सावनखौ बारा मोजाङै फैया फैया खोनादों नेटा प्रब्लम नामा?